औ
अ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादो
जोङो दायो ओ माबा जानाय लोंनायनि सायाव रायजलायनो नोंथां
ओ दे
ओ नोंथाङा ओ जानाय लोंनायनि बागै ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
हायो हायो नोंथां हायो हागोन दे बिदिब्ला आङो जोंनि गामियाव जानाय लोंनाय
औ
बागै आङो जोंनि जोंनि गामिनि जना लोंनायनि बागै आं एसे खोन्थाहरनोसै नोंथांनो
ओ जेरै जोंनि गामियाव जायो ओ ला- फाखारदै मैगं जायो अनला खारै जायो आरो बिदिनो नार्जि अमा जायो बिदिनो गोबां जायो आरोना इदिनो ओंख्रि जेरै आं खोन्थाहरसै सो नों नों नोंथांनो अनला खारैनि सोमोन्दै आं एसे खोन्थाहरनोसै जोंनियाव माबोरै जायो
जेरै ओ जोंनाव अनला ओंख्रिखौ जानो थाखाय जेरै फार्स्टआवनो जोङो माइ माइखो जोङो सान्दुआव लामग्रोबाय लामग्रोनानै जोङो मिलाव लांनानै सौबाय सौनानै बिदिनो माइखौ सौबाथाय जोंहा माइ रं ओंखारना बे माइरंखौ एसे साफा खालायनानै ए ओंख्रि संनो गोनांयाव दसे माने ओंख्रि संनायनि सिगां एसे जेरै नैजि थामजि मिनिटसो आगोल सोमना दोनबाय एसे ओंख्रि संनायाव नांनायनि आन्थाखौ बेखौ संनानै जोङो
आजिखालिथ'
अ मिसिं फैबाय नालाय मिसिं आगोलावसो दिंखि उलार आव सौवोमोन आरोना दा आरो फैबायना गामि गामिनो बे कारेन्टजों लगायनानै बेयायनो ग्रेन्डाराव बो होनो हायो आरो नोङा ग्रेन्डार गैयाबा जेरै- ओ दिंखि दिंखि दंबा दिंखियावबो सौनो हायो आरो उलारावबो सौनो हायो आरो उला दिंखि ग्रेन्डारबो गैयाबा जोंहा न'आवनो आलु बाथोन देग्रा थफसिफोराव एसेखौलाय देनो हायो आरो ना गुन्दै खालायनो हायो। बिदिनो गुनदै खालामना ला नानै जोङो बिदिनो दैखौ फुदुंना लाखाग्रोबाय एसे गोदौनानै गुदुं खालायना लाखाबाय दैखौ गुदुं खालायनायनि उनाव बिदिनो जोङो अन गुन्दैखौ सौबाथाय गुन्दै जाबाय नालाय माइरंआ बेखौ अन गुन्दै होनो आरोना बे अन गुन्दैखो
माबायाव दै गुदुङाव होबाय दै गुदुंआव होनानै इनिफाय जोंहा खारै नांथारगौ जायो आरोना अन बां अनला संबाथाय। बेखौनो जोङो अनला खारै होनो बे खारैखौ नोङो नायना नै होदो अना बेसे बुरजा बेनि नांनायनि जखाखौ नोङो लानानै होदो।
ना होनानै नोङो दसे ग्लब ग्लब गोदौ होनोनानै जोङो ओ ओ ओम दसे थाबानो जोङो जे रै से खाव से खावस से मिनिट जेरै- से मिनिट से घन्टा थामजि मिनिट इदिस यावनो जोङो ओंख्रिखौ मोनजायो आरो ना संनानै
औऔ
आरो जोंहा खारैखौ बोरै मोनो होनोब्ला खारैखौबो बानायनो हायो जेरै- थालेद थालिर आथिया नांगौ थालिर आथियानि सिंनि मादाखौ रोदा माहाखौ मु राखौ जावखुनानै जोङो मुराखौबो जावखुबाय एसे ओमफाय आरो थालिर फस्ला जेरै- थालिरा बिखुं बिसुंथायोना बे बिसंखौबो जोङो जिरै जिरैनो जोङो सान्दुंआव फोरानो आरोना थालेर मादाखौबो फोरानबाय बिसंखौ फोरानबाय स्रिं स्रिं स्रिं फोराननानै जोङो सावनानै हाथ'फ्ला रखम खालायो आरोना। हाथ'फ्ला रंखालायो बे हाथ'फ्लाखौनो जोङो ओंख्रि संनो गोनांबाथाय सरो ना ओंख्रि सं नो गोनांबाथाय जों बे हाथ'फ्लाखौनो सरो बेनिफ्राय बेनिफ्रायनो जोङो बे रोसियानो गोबाब जायोना बेखौनो जोङो जेरै- खार खारै मो खारै ओंख्रियाव जों बेखौनो होयो आर ना ओरै अनला खारै जा जेरै- ओंख्रि गोबाब बिदियाव जों कारै नांथारगौ आरो ना। ओंख्रि गोबाब होनोब्लाबो ओंख्रि गोबाबखौबो जोङो माबानो हायो जेरै-
ओ बिदिनो हाग्रानि मैगंनिसे सजना सजना बिलाइ लाफा बिदिनो माबा माबि मैगं हाग्रानि बिदिनो फिस्ला फिस्ला मैगंखौ जों बुथुमनानै बिदिनो जोङो जोगोनार बिजौ खुमब्रा बिजौ बेफोरखौनो जोङो ओंख्रि गोबाब जानो हायो आरो ना जेरै बेफोरनि बिलाइजोंनो जोङो बेफोर फिथलाजोब नालाय सजना बिलाइआो फि सिथ्ला बेनिफ्राय ओेरै लाख बिफा दोंनैसो होबाय बिदिनो हाग्रानि मैगं बिदिनो जोगोनारबो होबाय एसे बिजौखौ एसे होबाय बेफोरखौ एसे होयो। थयैनो जोङो बुरजाथार मोनसे मैगं बुथुमनानै जोङो बेयनो होयो ना ओमफ्राय इ एसे नाथुर होफ्लाबा नाथुर होफाबाथाय एसे मोजां जायो आरो ना जानो गोथाव जागासिनो।
औ
बेहबो जोंनो खारैखौ नांथारगौ आरो ना खारै नङाबा जाया? खारैखौ जों होथारनांगौ बे ओंख्रि ओंख्रि गोबाबाव।
ओ गुबुन मोनसे सोंस नोंथां। गुबुन मोनसे सोंथि नोंथां नोंथाङा ओ फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बबे मोनसे फिथाइखौ बांसिन गोथाव मोनो,?
आङो फिथाइखौबो रुङोब्ला लारखौ बांसिन गोथाव मोनो नोंथां।
औ थालिरखौ ओमफ्राय नोंथाङा थालिरखौ ओरैनोनाय जोबनानै जायो ना माइ एसे खाजि खालामनानै ओरै जायो।
ओ आङो थालिरखौ
जेरै जिनाबो जायो जिना माबाफोरावब बेलासिफोरावबा फुङावबाथाय एदिनो ओरै थालिर गोमोनखौ जोङो प्लेटाव ला थालिर बिबोग नानै थालिरखौ प्लेटाव होनानै सिखा बिदिनो दाब सुरिफोरदो फिसा फिसा गोबा गोबा गोबा ह जोङो फुङाव जायो आरोोना ब्रेकफाज होनो बेखौ सइसर। रोबजानो हायो थालिर थालिर स्लाइस बिदिनो हाबि जाबि जानाय जोङो मोजां ब्रेकफास्ट खालामनाय ज फुङाव फुंनि जा मो जानो हायो बिदिनो बिदिनो
औ
ओं
ओ खाथिबो नोंथां। नोंथाङा ओ मैगं-थाइगंनि बेलायाव बबे मोनसे मैगंखौ गोथावसिन मोनो?
आङो मैगं थाइगंनि बेलायाव ओ लाफाखौ मोजां मोनो लाफाखो
ओ लाफाखौ माबायदि सङो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन। जेरै लाफा लाफा होनोबाथ' लाफाया गोबां रोखोमनि ओंख्रि संजायो जेरै- मैद्रु होनोना आं मैद्रुखौ साबसिन मोजांसिन मोनो आरोना। मैद्रुखौ लाफाखौ होबाय लाफाखौ जोङो खारना लाग्रोबाय जों फार्स्टआवनो खाना लानानै मोजां सायनानै जोङो बिदिनो एसे थाव साव होलाया आरो ना लाफा मैद्रुआव रुयोसो आरो ना बेखौ रुनानै जेरै रुबाय रुनानै बेहाय एसे गोखै होनांगौ आरो ना गोखै होबाथाय माने एसे मोजां जायो जानो रुनांगौसैहाय ओमफाय खारैबो होयोमोनदां इसे खारै होगोना होआमोनथाय?
खारै
रुइयो मैद्रु हो बिदिनो ओमफ्राय मैद्रु उम खायफा होयो खायफा या होया। बिदिनो मैद्रुखौ आं बांसिन गोथाव मोनजायो आरोना बिदिनो सङो गोखै होबाथाय एसे मोजांसिन जायो आरो मैद्रु ओंख्रियाव उम।
ओ नोंथाङाबो आंखौ सोंजागोन बिदिनो जानाय लोंनायाव अबे मोनसे
ओ सोंजायो नोंथांनि ओ मोजांसिन फिथाइनि मुङा मा मा मुं? जेरै माखौ जाना मोजां मोनो नोंथाङा?
आङो थाइजौ फिथाइखौ जाना मोजां मोनो।
अ
फिथाइखौ आङो ओ खाजि जानानै मोजां मोनो आरो।
अ नंगौ नोंथां,
दायो आङो ससे फोरमायलांनो नोंथांनो आ गिबियावनो जोङो थाइजौ फिथाइखौ बिफांनिफ्राय आ गिबियावनो थाइजौ फिथाइखौ बिफांनि फ्राय ओ खुबैख्लायबाय एबा हानबाय आ हाननानै जोङो बे खौ ओ सोरिनाय फिथाइखौ जों खननानै गामला एबा थोरथियाव लाना फैनानै आ बेखौ बिनि बिगुरखौ जिरनानै जोङो ओ फिसा फिसा बिदिनो हाबफ्लेबाय ओ थाइजौ फिथाइखौ हाफ्लेनानै ओ बेयाव माखासे फालौ संख्रै माखासे ओ मस्ला एबा आसारफोर होनानै ओ जोङो बेखौ गलायनानै ओ मोजांसिन गोथावसिनै जोङो जानो हायो आरो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
गुबुन मोनसे सोंथि सोंगोन आं नोंथांखौ आ नोंसोर ओ नोंसोरनि गामियाव ओ ओरैनो मा मा मैगं थाइगं गायो बेखौ ससे फोरमायना हो नोंथां?
जोंनि गामियाव ओरैनो गायनाया जाबाय लिस्रि गायो आलु गायो, ओ जोगोनार, खुमब्रा, लाव, लाफा, बिदिनो ओमफ्राय आलौ, इखिनियानो गायो आरो जोंनि एरिायाव। ओमफ्राय माइबो गायो, माइआथ' मैगङावव गोलैया नालाय ए इखिनिखोनो गायो जोंनाव
आ नोंथांङा ओ
लेस्रा मैगंखौ जागोन ना जाया?
लेस्रिखो जायो नोंथां।
बे लेस्रिखौ माबोरै दिनै नोंथाङा बाहायनानै एबा एवनानै जानो हायो ‌?
लिस्रि लिस्रि एवना जानाया जेरै जोङो लिस्रिखौ जों बिफांनिफ्राय खाना लाबोबाय नोंथां बिफांनिफ्राय खाना लाबोनानै जोङो एसे खोन्दो खोन्दो जेनेबा बिदिनो ससे ससे बस' नानै जोङो फार फाराव माबा थायोना बे रोदा रखम थायोना बेजे रखम थायोना बेखौ गारनानै जोङो ससे बिदिनो ससे ससे बस'नानै जोङो बेखौ सायनानै लाग्रोबाय लायनायनि उनाव बिदिनो थाव एसे होबाय सामब्रामइ से होबाय आलौ इसे होबायखौ एग्लिग्रोनानै जोङो बेनि उनाव लिस्रिखो होनानै बिदि फाजाबो जानो हायो आरो ओंख्रि जानोबा नोङो बेजों लोगोसे आलु होफानानै नोङो दै एसे होनानै एसे फुदुंनानै जानो हायो आरोना रोसि जानो हायो बेखिनियानो नोंथां होनोमबा आं नोंथांनियावबो मोनसे सोंथि सोंनि नोंथां
ओ जेरै नोंसोरनि गामियाव मा- मा मैगं गायो नोंथां एसे फोरमायहरनो
ओ जोंनि गामियाव ओरैनो जोंनि गामियाव जिंखा आलु, कबि, बान्दाकबि ओमफ्राय जिंखा- जिंखा, लेस्रा जोगोनार बेफोरो बायदि-बाय दि मैगंखौ जोंनि गामियाव गायनाय जायो आरो
उ नंगौ नोंथां
आरो नोंथाङा गुबुन मोनसे सोंथि सोंनो हाबावगोन नोंथां
माहोन्दो
ओ आङो मैगं -थाइगंनि गेजेराव लेस्राखौ मोजांसिन मोनो आरो लेस्रा एवना जानो मोजांसिन मोनो आं
उ- उ मोजां आनो लेस्राया जानो
औ ओ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां
आंबो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोबां मोजां मोजां खोथा मिथिनो हाबाय नोंथां मैगं -थाइगंनि सोमोन्दै आरो - सोमोन्दै नोंथां मिथिनो हाबाय नोंथां
औ नोंथां
ओ गोजोनथों नोंथां होनबा ना
औ गोजोन्थों नोंथां